औ नोंथां खोनादोंना?
नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
ओ दासान्दि आंथ' दोङो बिदिनो दसे ओ गोलांना दंथयो नोंथां
अ ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन नोंथाङा?
ओ आंथ' ओंखाम जानाय जायाखै दे नोंथां सानजौफुआव ओंखाम जायाखै
अ दे होमबा अब्ला जोङो डाइरेक्ट आयदायाव थां सै नामा नोंथां
औ औ
औ ओ दिनैनि माने दानि सावरायनो गोनां आयदाखौ जोङो बोथोरनि सायाव सावरायसै नामा?
औ औ जायो नोंथां।
बिदिनो अखा बोथोर खरान बोथोर मालाबा मेसें बोथोर बिदिथ' मेरला जाखायोना नोंथां?
औ औ नोंथां जायो
अब्ला नोंथाङानो नोंथांनाव सोंगोरसै नामा आङो एसे फोरमायदो नामा नोंथां ङा दिनै अखा बोथोरखौनो फोरमायदो दे नोंथां
औ औ औ अखा बोथोर होनबाथ' जोङो आं मिथि खायो जिहेथु अखा जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो जेब्लानोखि जोंहा ओ दैज्लां बोथोर फैयोब्ला जों मिथिखायो जेब्ला जोंहा बार बारहुंखा बायदिसिना ओ सार अन्थाइ ओ अन्थाइ बायदिसिना गोग्लैनानै जोंनियाव ओ दैज्लां बोथोरा जागायो जेब्ला बार गोसा फैनानै बिफां लाइफां बायदिसिनाखौ ओह फायलांजोबो आरोना जेब्ला बार फिखाया फैयो अब्लानो जोंहा दैज्लां बोथोरा फैयो होननानै मिथियो जेब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव फै अब्ला जोङो दैज्लांजों औ गोबां दैज्लां बोथोरजों जोंहा सोमोन्दो गोनां जोङो बायदिसिना जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बा जोंहा मिथिंगायानो जोंहा दैज्लां बोथोरजों जोंहा ओ गोदान गोदान ओ आआ समायना महर लायो ओआ गोरलै गोरलै
मिथिंगानि महर लायो जोंहा दैज्लां बोथोराव जोङो दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां अखा हायो जेराव ओ‌ जोंफोरो बिदिनो गोबां आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो जोङो दैज्लां बोथोर फोराव जोङो ओ माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जोङो दैज्लां बोथोरनि गिबि अखा हाजेनबाथाय जों खोथिया फोनो थाखाय लाहार फाहार खालामखायो। बेफोरबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरजों गोबां सोमोन्दो दङ' जेराव जोंहा ओ दैमा दैसाफोराबो जोंहा उसिफावो दैज्लांनि बोथोराव लोगोसेनो जोङो ओ ‌दैजलां बोथोर समाव बायदिसिना जोङो जिब जुनारफोरखौबो जोङो ओ सेसा बायदिसिना होसोनो थांनोखायसो मानसिफोरा बिदिनो ओह खौ नुनो मोनो जिहेथु बै। समाव ओह दैबाना जायोबाथाय गोबां जोङो बबाय। बिफां‌ लाइफां जेखिनि जों। बेखिनिखौनो फोरमायनो सानो आं लोगोसे नो दैज्लां बोथोराव जोङो। नांगोल हालेव ओ होयो जेब्ला जोङो ओ माइ गायनो थाखाय जोङो थाग थियारि खालामो जिहेथु जोङो बर'फोरा ओ दैज्लां बोथोरजों गोबां सोमोन्दो दङ' जेराव जोङो
मैगं थाइगंनि आबादनि खोथा बुङोब्ला जोङो दिनै जिंखा आरिखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव जों गायनायखौ नुनो मोनो लोगोसे बेफोरबायदिनो गोबां ओ आबाद मावनाय जायो। जेराव जोङो माइ आबाद ओ दैज्लां बोथोर औ दैज्लां बोथोराव आथिखालाव जोंहा। गोबां समाव खम अखा हानायखौ जों नुनो मोनो। दा दैज्लां बोथोराबो ओरैनो फैया माबा मोनसे जोंहा बिफां-लाइफां जोंहा जुदि ओ माबायदि मोजाङै नांगौबादि थायोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हायो। नङाब्ला दिनैनि समाव ओरैबायदि सोलायबाय बोबाय जोंनि ओनसोलावफोराव दैज्लां बोथोरावबो ओ टाउन नोगोरफोराव अखाखौनो हानो थांलिया मानो बुङोब्ला दिनै टाउन नोगोरफ्राव जुदि ओ बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो न' बां लुदों गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि बा गारि बेफोरनि गेजेरजों ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि मिथिंगाखौ ओ गाज्रिसो खालामदों जेराव जोंहा ओ अखा बथाफोरा जोबोर खम फैदों जेराव जोङो ओ सान्दुं बा सान्दुं ओ गोजां बोथोराव बा गोजां द्रायनाय बेफोरबायदिनो जोङो ओ अखा हानायखौ गोबां खम नुनो मोनो थाउ थाउन नोगोरफोराव नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोंहा अखाफ्रा ओ बांद्राय हानायखौ नुनो मोनो नांगौ समाव जोङोे लेट आबाद मावनानै जाग्रा हारिफोर ओ आबादाव ओ माइफ्रा माइफोरनो नांगौ जायो जे दैज्लां आव अखा ओ बिफां लाइफांआ गोबां थानायनि थाखाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव आरो अखाफ्राबो ओ बांद्रायहायो टाउन जिहेथु जोंहा दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदिनो सोलिनायाव गोबां प्रब्लेम जायो जों जुदि अबा अबा बेफार फालांगि खालामनो थाङोब्ला बा जोङो गोजान जायगायाव थाङो ब्ला जोंहा अख खा बांखा हायोब्ला नोंगौ जों साथाफोरजों थाङो नाथाय जोङो गोजान जायगा हान्थिनोबा जोङो बायदि सिना गारिफोरखौ जों लानो गोनां जायो हमनानै। थांगोन अब्ला जोङो ओ जेराव जों गारि अब्ला गोबां खारग'नो हायो दिनै जोङो अखा बांखानिफ्राय खारग'नो थाखाय जोंहा आबाद मावनायाव जोंहा बायदिसिना जोङो ओ आइजें आयला जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बानायनानै लादों जोङो खफ जोङो खफ्रि बानायना लादों जोङो थप ख थख' बिलाइखौ जोङो ओ थप खफ-खफ्रि बानायनो हायो जोङो। ओ जोङो जेराव जोङो औवानि खाथि जिरनानै बेफोरबायदिनो जों बानायना लानो हायो। लोगोसेनो जोङो दिनै ओ गोदान जेराव जोङो रेइनकट आरिखौ जोङो बाहायनो हायो अखा बोथोराव। दा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै?
औ दैज्लां होननानै बुंङोबाथ' बिदिनो अखा बोथोर औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों औ औ।
नोंथां। मोजां मोजां बुंलांबाय माने बोथोर अखा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै आंबो नोंथाङा मिथिबावनो लुबैनाय बायदि आंबो एसे बुंनोसै। ओ दैज्लां होन्नानै बुंबाथ' बिदिनो बांसिनै अखा बोथोर ओ सुबु बिदिनो बर' बर' सुबुंफोर जेरै माइ गायनाय बोथोर होननानै गुबैयै बुंजायो मानो होनबा दै दैज्लां बोथोराव गावनि जानो थाखाय आदार माइ बेखौ गायनो थाखाय माने दैज्लां बोथ बोथोरावनो माने गायनाय जायो आरोना माइ माइ माइ माइरं बिदिखौ मोननो थाखाय माने दैज्लां बोथोरावनो बांसिनै गायनाय जायो मानो होनब्ला ओ दैज्लां बोथोरावल' माने अखाया अखा बियो माने हायो आरो ना। अखाया माने गोबां बिबांनि हायो ओ आरोबाव माने दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर गैयाबाथ' माने दस्रा बोथोर जेरै मेसें बोथोर बा खरान बोथोर बा उरां बोथोर बिद जेराव माने जोङो अखाखौ माने गोबां बिबाङै मोननो हाया बिनि थाखाय बर' सुबुंफोरा माने नैबे दैज्लां बोथोरखौ मे माइ गायनाय बोथोर बा माइ गायनाय मुखुब होननानै माने बुंनाय जादों आरोना। बिदिनो गोबां बिबाङै अखा हायो मालाबा समाव खम हायो। बेफोरनि गेजेरजों माने माइ आबाद बायदिया माने मोजां जायो आरोना। थिग बेबायदिनो जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर माने मुखुब माने खोथिया खोथिया फोनानै माने खोथिया लावनायनि बोथोर माने बे समाव माने जोङो दैज्लां बोथोराव माने ने अखा मोनो बेनि थाखाय गायो मानो होनबा जोंहा अ-अखानि गेजेरजों ओ फोनाय बा खोथिया बियो माने मोजाङै जायो बेनि थाखायनो माने जोङो दैज्लां बोथोरखौ माने गायनाय फुनायनि सम होननानै लायो आरोना माने दैज्लां बोथोरावसो अखा हायोब्ला खोथियाफ्रा माने फानिनि फानि दैखौ लानानै माने मोजां माने ओ मोजां जागोन माने बिदिनो मोजां जादों होननानै माने ओ दैज्लां बोथोरखौ लायो आरो बिदिनो थिग बिदि नो माइ गायनाय समावबो जोङो गोबां बिबाङै माने बिदिनो जाम्फै बा केनेल बेफोरनि सो माने दैफोरखौ मालाबा समाव मोनजोबा जायो बिनिखायनो माने दैज्लां बोथोरखौ जोङो गुबैयै हमनानै लायो आरोना। ओ थिग बिदिनो अखा अखा अखा बोथोर समाव माने मालाबा समाव हाय जोङो अखाया माने गोबां बिबांनो हायोब्ला माने गोबां खहाबो खालामलाङो आरोना मालाबा समाव माने खहानि बेलायाव लाङोबा जोङो अखाया मा ने जोंनि गेजेराव गोबां बिबाङै हायोब्ला अखाफोरा माने दैफोरखौ माने दैमाफोरखौ माने दैमाफोरनि थानाय साखाथिफोरखौ जुगालांहोयो। बिदिनो खहा खालामलाङो। बायदि रोखोम खालामलाङो आरो ना दैज्लां बोथोराव अखाफोरा नंगौना नोंथां? हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना? औ। औ अब्ला नोंथां औ अब्ला आरोबाव नोंथानाव माने बिदिनो आरोबाव मिथिबावनो लुगैदों माने जोंथ' बोथोरनि सायाव सावरायदोंमोन नालाय। ओ दिनाय नोंथांङा खरान बोथोर बा रानस्राव बोथोर बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां जोंथ' मिथिखायो जिहेथु ओ दिनै जोंहा बोथोरनि बेलायाव जोंहा गोबां सोलाय सोल' जाबोनो जेराव बेफोरनि सोमोन्दै जोङो ओ गैया बा‌ हाफ्रा रान गोलोम बोथोरा फैयो जेराव जों आबाद बायदिसिना जेराव ओ दिनै नोंथां ओ प्रब्लेम जाबोगासिनो दङ जोंहा दिनै बेफोर गास औ बोथोर जों बायदि
नंगौ नोंथां नंगौ औ।
नायोब्ला जोङो ओ हायाबो फैयो अब्ला लोगोसेनो मोब्लिबारि जायनि ओ गोहोआ जादों मोब्लिबारि गोहो जि जि थायोब्ला जों बायदिसिना फेन आरि ए सि आरिखौ बाहायनानै जों लानो हायो। दा बेफोरबायदि हा
औ खोनादों नोंथां औ
बेखिनियाव दोंथनोसै नामा होम्बा नोंथां
औ दे नोंथां दे नोंथां
औ औ